हेल'
हेल' हेल' खोनादों ना? अ अ अ दिनैजों रायज्लायनो लानाय टपिकआ जादों आखाइजों बानायनाय आइजें आयलानि बागै आ आङो बुंनो लादों। ओ जोंनि बे बर' हारियावहाय आखाइजों बानायनाय आइजें आंला आइजें आइला बुङोबोला गोबां बुस्थु दङ जेरै जेखाइ खबाइ दाला सानद्रै सान्देंगा खादा बेबायदि गोबां बुस्थुफोरखौ नुनो मोनो आरो ओ बर'नि बे दामनाय देनायफ्राबो जेरै खाम सिफुं बेफोर सेरजा गासैबो आखाइजों बानायनाय बुंजायो जोंनि बे दानि जुगावबो दानि मुगायावबो गामि गंखनाव गोबां बेबायदिनो आबै आबौमोन दङ जायहा दाबो आखाइनि बेबाय दि मुवा फोर बानायो जेरै ओ गिस सिब फोरबो बानायो आखाइनि आ गोबां नुनो मोनदों आरो बियो गोबां खामानिफोराव फैयो आखायजों बानाय नैफोरा आरो औवाजों जेरै बानायो औवानि बे मुरा बेफोरबो जोबोद खामानियाव फैयो आरो जाय फोरा बोराय बुरै अबस्थायाव जं बेमार आजाराव गोग्लैसोनानै दं बिसोरो प्लास्टिकनि बे चियार फोरावहाय जिरायब्ला बिसोर देहानि उसुबिदा मोनो बेखायनो आं सानो आरोना जे औवा ओ मा होनगोन बेखौ दंफांनि बेबायदि सियार फोराव जिरायोब्ला देहाया गोग्गो थायो होननानै आरो बेबायदियैनो दंफांनि सेरफोराव जिरायोब्ला आथिं आखाइफोरनि बे सानायफोरा गोस्रायो आरो आथिं आखाइफोरखौ बुनायखौ नुनो मोना। ओ दायो नों थाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानो ना? हेलौ हेलौ
औ खोनाबाय
ओ नोंथाङा दा बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानदोंना?
माबा सोंनायखौ नोंथाङा बुंफिनजागोन।
अ बे औवाजों बानायनाय आइजें आयलानि बागै माबाफोर बुंनोहा सानदों नामा?
औ औवाजों बानायनाय आइजें आयलायाथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों नुबोबाय थादों जोंनि जा आबै आबौमोन आगोलनिफ्रायनो बानायबोदों जोंनि बिफाफोराबो बानायनो रोंगौ आरो बिसोरनिफ्रायनो एनिफ्रायथ' आर रो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जा दामग्रा देग्रा बर'नि आंगो बेफोरखौबो बिथांमोना बानायनो रोंगौ बिथांमोनानो बानायबोदों दासिमबो गोबाङानो रोंगौ आरो। बिदि दंबावो गामि फोराव बानायनो रोंनाय ओनिफ्रायथ' आरो दाला सान्द्रै बिथांमोना बानायो गासैखौबो जोंनि जायगायाव औवा मोनो औवाफोरजोंनो बेखौ बानायनाय जायो आरो जोंनि जेबो नुनाय जेनेबा न'आव बानायनाय ओ न'नि थाखाय बानायनाय जेनेबा खिरखायानो जा खादायानो जा बा जिखिनिबो जों बाहायो बिथांमोना औवाजोंनो बानायनाय जायो बेफोरखौ बांसिनानो ओनिफ्रायथ' आ रो खायफा दंफांफोरजोंबो बानायो जेरैबायदि सेरजाफोरखौ खायफा दंफांफोरजों बानायो होननाय खोनानाय मोनो आरो आङो ओनिफ्रायथ' ओ रोंगौ बिथांमोना बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंनि बानायनाय सिरादारि खौ बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो बानायबोदों रोंगौ आरो आं बेखौनो बुंगोन। ओमफाय नोंथाङा बुंजाबावो माबा फोर सोंनोबा
अ दायो बुंनो थाङोबोला दायो जों जेरै बे दानि बे गोदान मरदेन जुगाया जुगाव ओ दानि मानसिफोराहाय बेफोरबायदि आदब खायदाफोरखौहाय बावलांबोदों बेबायदि हेबनाय आखुफोर खोहाय हेबिट फोरखोहाय माने सोलोंना लानो रोङाखै आं सानो आरोना बे दानि जेनेरेसना दानि मुगानि गथ'फोराबो जुदि आबै आबौनिफ्राय बे हुदाखौहाय लानो हायो बे सोलोंनायखौ हाय सोलोंनो हायो अब्ला इयुननि थाखायबो मो जां जाजोन बियो जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि आखाइजों बानायनाय बुसथुफोरा गोमालाङा आं सानो दायो जेसेखि हाया मानो जोङो जोंनि बे आखाइजों हेबनाय बुसथु फोरखौहाय जाय रोंगौ बिनिफ्राय सोलोंना लानाया मोजां आ जाहाथे बेबायदिनो रोंग्रायाबो बारा जायो आरो जिनिसफोराबो बुस्थु दाबो होयो ओंखारो दायो जेरैहाय‌ सानदेंगा दं सानदेंगाजोंबो माइ नानायावहाय माइफोरखौहाय सालिनो‌ हायो सानदें गायाव आरो दायो नुनो मोनो सान्दिंगायाव दानि मानसिफोराहाय बेदर फोराननायफोरखौ नुनो मोनो ना गोरानफोरखौ फोराननाय नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि खामानियावहाय बे औवानि बानायनाय बुस्थु फोरखौहाय बाहाय जायो दायो दायो नुनो मोनबावो आरो औवाजोंनो बानायनाय बे ओ फोर ओंखामसालियाव दोनग्रा जेरावहाय बुस्थुफोरखौ दोननो हायो बेबायदि बानायनायफोरखौबो नुनो मोनदों आङो। ओ नोंथाङा आरो बेनि बागै माबाफोर बुंनो हाबावगोन ना?
बेयो बेनो जाहैबाय जोंफोरा आगोलनिफ्रायनो नखरफोरनि नांगौ जानाय जिरादफोरखौ बिथांमोना आखाइजोंनो बानायबोदों दा बे फोरखौ गोबाङानो एसे खम न'आव बानायो आरो बेनि ओमफ्राय जायफोर बानायो। बिथांमोना ओ बाजारफोराव फानहैयो बिथांमोननिफ्रायसो जोङो दा बायनाय जायो आरो। आगोलनि दिनाव नायनो थाङोब्ला बेफोरबायदि आखाइजों बानायनाय जिरादफोरखौ नखरफ्रोमबो बानायोमोन आरो ना। नखरफ्रोमबो बानायोमोन नखराव जाबो हौवासा फोर दङ बिथां बिथांमोनानो बानायोमोन। जोंहा नाथाय दानि जुगावथ' गोबां नखरावनो बेफोरबायदि बानायलिया हाथायफोराव थांनानैनो बायनानै लाबोयो जेबो जोंनो गोनांथि जायो बे औवाजों बानायनाय जिरादफोरखौ जोंनो नांगौ जायो नालाय बायनानै लाबोनाय जायो आरो बेनिफ्राय। आरो बेफोरबायदि मा बुंगोन रोंबांला आरो गोबाङानो। जोंनि गामिफोराव गोबां दङ गोबाङानो दा बारा मोजाङैबो खायफा खायफा दानि जुगनि गथफोराथ‌ रोंबांलानो गोबाङानो
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया आंबो सानो आरो ना दानि जुगनि गथफोरा बे रोंगौथि खौ लाबोला जोबोद मोजां जा होननानै दायोथ नुनोनो मोनबांया गामिफोरावबो बेबायदि जा दाला सानद्रि हेबनायफोरखौहाय जोंनि गामियावबो सायग्रा बेबायदि दाला सान्द्रि हेबग्रा गैया न खाथिनि सानैसो दङ बिसोरलसो हेबो आरो आंनि न'आवनो आंनि आबौआ हेबोमोन नाथाय बियो दायो देहानि बेमारनि थाखाय बियो दायो हेबनो हाला न'आवनो बियो बेबायदिनो थाइगिर बिबारनि गिसि बे माबा माबि हेबोमोन खादा सानद्रि दाला बेबायदिनो बानायोमोन नाथाय दायो बिथाङा हाला दायो। जोंनि गामियावबो बुंनो थाङोब्ला ब्ला मेक्सिमाम माने बाराद्राय न'खरनो हाथाय बाजारनि ओमफ्रायसो बेबायदि बायनानै लाबोयो नआव बेबायदि बानायलाय गैला नालाय आरो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि माने सुबुंफोराबो बेफोरखौ बानायनायखौ फाननाय नुबाङा आरो ना गुबुन हारिनि मानसिफोरखौसो हाथायाव बेफोरखौ फाननाय नुनो मोनो बांसिनै थ' बेनिखायनो आं सानो जोंनि हारिनि बे सुबुंफोराबो जुदि बे रोंगौथिखौ जोङो लानो हाबोला जोंबो बेबायदि लाइक दानि मुगायावबो बेबायदि हेबनानै फाननानैबो न'खर खुंनाय जानाय मानसिफोरखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदि न'खर खुंनो हायो आं बेखौ सानो आरोना।
औ थारैनो बेफोरखौ जों बावगारलांनो हमदों नाथाय बेफोरखौ मावनानैबो जोङो बिदि रां खामायनो हायो। न'खर खुंलांनो हायो आरो बे थार। थारैनो दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि हारिनि मानसिफोरा एसे खम जालांबाय। बे बानायनाया आरो जायफोरबो बानायनो रों दोंमोन बिथांमोना गैलिया आरोना थैलांजोबबाय। ओमफ्राय बोरायबाय बुरिबाय गोबाङानो जोंफोरनि गामियावबो आं नुनो मोनबाय बिथांमोना दा गोबाङानो थैलांजोबबाय आरो जाबो दङ दा बानायनो रोंनायफोर बिथांमोनाबो दा बोरायबाय नालाय एसेबां गोहो गैला बेफोरखौ बानायनो थाखाय। नुनो मोनो आरो बा-बाहाग हाथाय बाजारफोराव थांब्ला बायनो थाङोब्ला गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो फैनानै जेनेबा बिदि फानफैयो आरो।
औ औ
लाबोनो गोनां जायो बिदिखौ नुनो मोनबाय आरो
औ नंगौ नोंनायाथ' नोंथां बुंनायाबो। आरो ओ जोंनि बे आखाइजों बानायनाय बुस्थुफोरा जोबोद माने मोजां होननानैबो बुंजायो लाइक आर्टिफिसियेल नङा गावनि आखाइजों गावनि रोंगौथिजों बानायनाय बे रोंगौथिखौ जेसेबांनो हायो। जोङो नाजावना लानांगौ सोलोंना लानांगौ आरो।
औ नंगौ जोंनि आखाइजों बानायनाय। फ्रा बे मिथिंगायारि जिनिसनिफ्रायनो बानायनाय नालाय। जोंनि माने देहाफोरनि थाखायबो मोजां जायो आगोलनि समाव जों बिदि ओ जेनेबा जनाय यार मुरा बेफोरखौबो जोङो माने थो माने मा बुंगोन बेखौ माबा मोनसे औवा बायदि दंमोन आरो। बेजोंबो हेबनानै जनो हानाय खालामोमोन आरो
औ रन्दों ना रन्दोंबो बानायोमोन औ।
दाथ' न'खर फोराव जनाय मुवा गासैखौबो जोङो बिदि प्लास्टिकनि गोजासिन नुनो मोनो आरो ना। औ आगोलनि समाव माने जिफोरबो जों बानायोमोन गासिबो जोंनि मुलामफानि थाखाय आरो जोंनि मोजां देहानि थाखाय जायो मोन आरो। गोबां प्लास्टिक बाहायबाय बेनि थाखाय। ओंखायनो मानसिफ्रा खौ नुनो मोनसै आरो।
औ नंगौ दे दा बिदिब्ला आं आंनि बे बाथ्राखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोजां मोनबाय।
औ मोजां मोनबाय आंबो नोंथांजों गोजोनबाय।